हेलौ
औ खोनादों
औ खोनादों दे
औ औ बिदिब्ला जों दिनैनि आयदाखौ मानि सायाव लानो
जों
नंगौ नोंथां
बर'नि बैसागुनि सायाव लानोसै नामा
औ नंगौ दे हायो नोंथां बैसागुनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै
औ दे औ दे
दे नोंथाङा जागायजेनदो बिदिब्ला दे
बर'नि बैसागु ना
औ
बैसागु बोथोराव नोंथांमोननिजों माबायदिहाय खुंफुंनाय जायो जेनेबा बैसागु बोथोराव माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि जा जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव आरोना
नंगौ औ बिदिबा आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनोसै नामा आं जोंनि ओनसोलाव माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै नङा होनबा दा बैसागु होनदोंबथ' बैसागुआ जोंनि आंगो फोरबो नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि बयनिसायबो बांसिनै जों फालिनाय फोरबोआनो जाबाय बैसागु फोरबो
दा बैसागुआ नै ओ जोंहाथ' बैसागुनिसे थारिखावहा जों गोदान बोसोरखौ बरायो दा बिनिनो फोर्बो बैसागुनि से थारिखनि सिगां माने सैथ'नि ओ जोबथा सानखालि आरोना थामजि बा थामजिसे बिथांखि खालि आ जोंहा मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो जों बै खालि मोसौखौ फुंङावनो सिखारनानै जोङो मोसौखौ जों थुखै ओं दैमाफ्राव बा दैसाफ्राव लांनानै बेहाय नङाबा दैमा दैसा गैयाबा खाथियाव फुख्रिफोराव बेफोराव लांनानै जों मोजाङै थुखैयो आरोना मोजाङै थुखैनानै जोङो बेखौ न'आवहानो बानायनाय एबा हालदै आरो बिथिं जोंहा हांगारफोर थायो हाथ'फ्ला नङाबा बे जोंहा जोंनि ओंखाम संग्रा बासनफोरनिफ्राय जों हांगार खौ बख'नानै बेखौ मोजाङै जों हालदै हांगार आरो थाव बेबायदि होनानै ओ मोसौफोरखौ बेबायदि मोनसे मोनसे मोनसे दाग खोनाय जायो आरो ना गाबनि बेबायदि बिथांमोनखौ फाख्रा खामना हैय होयो आरो मानोना जोंनि आ मोसौफोरखौ हाग्रायाव हगार होयो आरोना बै सानखालि माने गासैबो बिथांमोनखौ बे सानखालि जों खाया आरोना दिरुंजों खौ जों हगारना होयो आरो औ बिथांमोना बे सानखालि मोजाङै जानो बेराय बेराय जानो मोनथों होननानै बेबायदि बेरायनो हाय बिदि जोङो बेखौ हगारना होयो आरोना आ बे जों जे बे आ बे जों बे फाख्रा खामनाय बे गोबां गाबनि जों माबा लागायोना हांगारनि हालदैनि बेनि लागायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे गोदो गोदायहाय माने जोंनि आबै आबौमोनबा गोदोनि बर' नि सुबुंफोरा जेब्ला बैसागु बेबायदि फालियोमोन ना अब्लानिया जेब्ला बेबायदि गोबां गाबनि बिदि खालार खालामना हरबा गाब खामना हरबा मानेया मोसौफ्रा आ मोसाफ्रा मोसौफोरखौ जानो हाया जाथों होननानै आरोना बेनि थाखाय आरो दे दा बे नियमखौनो बा बे नेमखान्थिखौनो जों दा दिनैसिमबो फालिबोबाय थादों आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव आ जेब्ला बेखौ ओ हगारनाय समावहा जोङो आ लावनि फान्थावनि बेफोरबायदि जों हानानै बे मोसौखौ खुबैयो आरोना औ बेबायदिनो जोंहा मोनसे मेथाइ बा बिदि बुंनायबो दं आरो आ बेबायदि होनना खुबैयो आरो जों बेखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे ओ गिदिर जालांबाय था बा बारिबाय था बिदि आरोना बिदि होनना बुङो आरोना जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि होननाय जायो आरोना ओमफ्राय उनाव जेब्ला मोसौआ न'आव फैयो बा मोसौखौ जों लायनो थाङो मोनायावहा अब्लानिया मोसौखौ गोदान दिरुंजों जों खानानै गलियावहा बेखौ खाना दोनो आरो ओमफ्राय बेनि उनावथ' आरो बैसागुनि से थारिख बेनि उननि सानखालि बैसागोनि से थारिखाव जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गासैबो थाग थियारि जायो आरोना औ जेब्ला जोङो दुगैस्रां लोबस्रां लोबस्रां खामनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै ओ गोदान सि जोम गानो जोङो बयबो सानखालि गामसा गोदान आर'नाइ गोदान गस्लाफोर गोदान जिखुनु आरो बा आइजोफ्रा दख'ना गोदान गानो ब्लाउस गोदान गानो बेबायदि आरो जोमग्रा आर'नाइफोर गोदान गान गासैबो गानजोबो आरो ना। गाननानै जों गिबियावनो जोङो बाथौ सालियावहा जों फुजा होयो। ओ फुजा बावो आरो माखासे सुबुंफ्रा बा जोंनि ओनसोलाव माखासे सुबुंखौ जोङो दाउ फिसा बेबायदि हाथारनायबो नुयो आरोना जोङो बाथौसालियावहा औ बिदि हाथारनानै जोंनि बाख्रि माइनि बाख्रियावबो जों हाथारनानै फुजा बावो आरो जोंनि, जोंनि न' इसिंआव थानाय बा नोमा न'आव थानाय जोंनि बे मा हिन्दु होनना बुङो जों बे दैहुखौ माइरं दोनग्राखौ माइनाव आइ आइ माइनाव बेहायबो जों गोदान माला लागायो। ओमफ्राय माला लागायनानै बेहाय जोंबो बेवहायबो माखासे सुबुंफोरा दाउफोर हाथारनानै बोलि होनाय बायदि नुयो आरो। नाथाय बे जों बोलि होबावो बे दाउ फिसाफोरखौ दाउफोरखौ जों जायो आरोना उनावहाय मोजाङै ओमफ्राय बिनि उनाव जोंनि न'खरावहा आबा जोंनि ओनसोलनि बे सुबुंफ्रा बेबायदि फुजाफोर होजोबखांनायनि उनाव जों न'नि गेदेमाफोर बा गिदिर गोलावफोरखौ जोङो खुलुमो बिमा बिफाफोरखौ खुलुमो आमाइ आनैमोन बा बे मादै आदैमोनखौ जों गासैखौबो गिदिर गोलाव बा आबै आबौमोनखौ जों खुलुमो आरो खुलुमनायनि उनावहाय आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ अनो बेबायदि आरोना उनावहा जोंहा न' न'खर न'खर गावबा गाव ओ माबा सङो आरोना बेदर अमा बेदर
औ
अमा बेदरफोर संबाय थायो फस्लाजों थालिरनि फस्लाजों बेबायदि आरो ओमफाय उनावहानो ज'है बेफोरबादि बावनाय जायो आरोना जोंनि गामिनि खोथाखौ बुंदों आङो नाथाय माखासे सुबुंफोरना आलदा आलदा आरोना माखासे फोरा सोरबा मा खामो सिगाङावहानो बाथौ थानसालियाव थांग्रोयो बेनि उनावसो बेहाय आर'ज गाबखांनायनि उनावसो आरो न'आव फैनानै बेबायदि रंजायो आरो ओमफ्राय बैसानखालि जों गासैनिबो न'आवहा ओ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा आंथ' जेबो खोनायाखैलै हेलौ
न'खर न'खर जायो आरो बेबायदि
अ
बै साननि उनखालि बैसागुनि नैथि सानखालि ओ बोराय, बुरै, बा सेंग्रा, सिख्ला, गथ' गथायफोर गावबा गाव आरो हानजा हानजा बिथांमोना खाम सि सिफुं, सेरजा, जथा बेबायदि लानानै न'खर न'खर हाबनानै आरो बैसागु मेथाइफोर खननानै दामग्रा देग्रा इदि लानानै जों रंजायो आर ना बेबायदि खामो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। सोमोन्दै बिदिबा,
औ जोंनि ओनसोलावबो थिग बेबायदिनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे सोलिबोनाय जेनेबा नेमा सोलिबाय दङ आरोना बा बैसागुआ जोंनि इंराजि ओ असमिया जेनेबा गोदान बोसोर औ बे बोसोरखो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनाबो बेबायदिनो जेनेबा थामजिसे जेनेबा लास्ट लास्ट जेनेबा माबायाव आरोना बेखौ फालियो जेनेबा मोसौ मोसौनि दिन होनना बुङो। बे बे मोसौनि दिना नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों बेबायदिनो जोंनियाबो सेम जेनेबा बे जोंनियाव बिदि मोनसे दंबावो जेनेबा देग्लिलिटि थाराय बेखौ लानानै जेनेबा बेनि बेदरखौ थारायनि बेदरखौ हानानै हा हालदै फान्थाव। बेफोरखौ लानानै जेनेबा माला सुयो आरोना माला सुनानै, अ बावउनाय जायो आरो ओमफ्राय देग्लिलिथियार। थारायजों मोसौखौ बुनाय जायो आरो जेनेबा बे सानखालि थुखैनायाव
नंगौ
एसे एसे बुनानै आमफ्राय बे थाराइ आरो देगलिटिजों बावना फागा गोदान बोरायखौ अ गोदानखौ बाउनानै जेनेबा मोसौखौ खानाय जायो आरो गोदान दिरुंजों थिग बिदिनो से एक थारिखआवबो जोंना नोंसोरनि बायदिनो जेनेबा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांनानै जेनेबा मानसिनि दिन होनना बुङो जेनेबा बे सानखौ बे सानखालि जोंनिया बिदिनो जेनेबा मोदाय दावदाय जेनेबा बाथौ बेखौबो सिबिस्रांनानै नोंथाङा होन्नायबादिनो गासैबो सेम गासैबो सेम नेमानो बिनि उनाव गेदेर उन्दै मान बावनाय बेफोर सेम थिगानो थि सेम नोंसोरनि बायदिनो आरो जोंनावबो
औ नंगौ
बेनिफ्राय नै जेनेबा नै थारिखनिफ्राय जेनेबा बिदिनो जोंनाबो बैसागो रंजानाय बाजानाय जेनेबा बोराय बुरै उन्दै गथ' ज' ज' जेनेबा फालो फालो गावबागाव हानजा नाङै नाङै मोसायो आरो ना आमफ्राय जोंनाव मोनसे नेम दोङो थारमाने दानि जुगाव थारमाने जोंनिया बे दामजु जेनेबा ओ मा होनो बेखौ बक्स बक्स बायदिसिना लानाबो मोसानाय जायो आरो दानि जुगाव ओ मिउजिक जेनेबा औ दामग्रा औ लानानैबो मोसायो खायफाया आरो खाम सिफुं बेजों बोराय बुरैफ्रा मोसायो सेंग्रा सिख्लाफोरा ओफ्राय आरो उन्दै उन्दै जेनेबा गथ'फोराबो अबेबा बोराय बुरै सानसे सानैसोबो जोंनाव मागिनाय फैलाबयो एसे एसे माबा आरोना आगोलनि नेम बायदिनो आगोलावबो बिबायदि नुबोदों जों जेनेबा उन्दै उनदै यावबो बोराय बुरै सासे सानै जेनेबा न'खरफोराव बारा गैजायैफ्रा मागिनाय नुबोयोमोन दासिमबो जोंनाव बेफोरबायदि नेमा दङ आरो जेनेबा सासे सानैजोंबो मागिना लांफैनो बेबादिनो जोंना सातदिन सातदिन मोसायो आरो जोंना बे मागोखौ औ बैसागु बैसागुखौ औ बैसागुखौ औ सातदिन मोसानानै फालियो बिनि उनाव ओरैनो खाथि खाला जेनेबा बायदिसिना दानि जुगावथ' आरो फांसन फाथियोना जोंनिया
नोंगौ
ओनसोलाव सोलियो आरो फांसन फाथिनाया
नंगौ औ औ नंगौ नोंथां। बिदिबा जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां
समा
नोंथां समा जाबाय। औ जाबाय समा जाबाय समा जोंना। दे बिदिबा जों उनाव सावरायलायनोसै नङाबा गोजोननाय थाबाय दे
गोजोन्नाय थाबाय ओ गुथ नाइत